औ
औ खोनादों ना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ
नोंथां आं गरमखाय नै लामाफोराव दसे एसे ओरैनो बार जाथिंला बायदों नोंथाङालाय माथो खालामदों
ए नै आंबो नोंथां बिदिनो लामा ओरैनो मोखाङाव थाबायग्ला ओरैनो थाबायला बायदों आरो नोंथां ओरैनो बार गुसु जादों एसे बोथोरा एसे थानदा गरमबो नोङा ना
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव दिनैहाय बोथोरा माबायदिमोन
जोंनिजों दिनैनि ओ बोथोरा बुंनांगौब्ला दिनैहाय जोङो जोंनिजोंहाय एसे फार्स्टआव फुङावहाय एसे गरममोन बिनि उनावहाय बिदिनो बेलासियावहाय अखा हादों आरो एसे ओमफाय दा बिदिनो एसे नरमेलि दं थ'यो नोंथांमोननि थिंजायलाय
जोंनिथिंबो माने गरमखौनो होननांगोन नोंथां
अ
माने आङो फुंनि समाव न'आव दंमोन नालाय ओ फुंनि समाव न'आव थानायाव जेब्ला आङो गुबुनाव ओंखारबोनो थाखाय रेडि जादोंमोन बे समाव आङो दुगैदोंमोन देखायदोंमोन बे समाव ओरैबायदि गरम जादों माने जोबोर बिदिनो गरम जादों होननांगोन आरो नोंथां ओमफ्राय बिनि उनाव आङो जेब्ला न'नि फ्राय ओंखारबोयो लामा ससेयाव दसेनो अखा हाब्रबना होबाय ओमफ्रायो बेनिफ्राय एसे थान्दा जाबाय बेबायदि जादों आरो नोंथां उम
बिदिब्ला नोंथां जोङो बिदिनो एसे आयदानि सायाव लानानै रायलायसै नामा नोंथां
औ औ जायो नोंथां
बिदिब्ला जोङो दै बे दैया जोंनि थाखाय मानो एफा गोनांथि बिनि सायाव एसे रायलायसै नामा
जायो नोंथां जायो नोंथाङा दे एसे बुंग्रोदो
औ नोंथां आं बुंग्रोनसै जिहेथु दैया जोंनि थांना थानायाव मोनसे गोनां बिफाव लायो दै नङाब्ला जोङो सुबुं माहारिया एबा जिब जुनुर जा जोङो आ बुहुमाव थांनानै थानाय बैफोर जिब जुनारफोरा जोङो बुहुमावहाय दै नङालासिनो थांनानै थानो हाया। दैनि थाखायसो जोङो ओ बुहुमाव दासिमबो थांना थादों मानोना सुबुं माहारिनि माखासे जा ओ गोनां जानाय लोंनायनि बिथिङावनो होन मावनाय दांनि बिथिङावनो होन दै नङाब्लानो जाया मानोना दैजोंसो सु बुं माहारिया थांनानै थायो दै लोङालासिनो सुबुं माहारिया मालाबाबो थांनानै थानो हानाया जेरै दा जोङो हां लानायाव बार नोङाबा जोंङो थांनानै थानो हायि थिग बेबायदिनो दैयाबो जोंनि थाखाय मोनसे गोनां नाथाय जोङो दैखौ जोङो गोगो आरो गोथार खालामनानै जोङो आथिखालाव लाखिनांगोन नाथाय बिदिनो आथिखालावहाय जोङो बारा दैखौ गोग्गो गोथारै लाखिनानै खालामनायखौ नुनो मोनाखै। बेनि जाहोनावनो जोङो आथिखालावहाय दैबाना जानाय बायदिआरि जाब्रथाय जानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। जेरैहाय जोङो दैफ्राव जोङो जाबोर जाला बिदिनो प्लास्टिकनि जा सेवनो रोङै मुवाफोरखौ गारनानै दोननाय बेफोरनि गेजेरजों जोंनिया दैया गेब्रें लांनानै थांनायखौ नुनो मोनदों बिनि थाखायनो दैया जोंनि थाखाय गोनां बेखौ मानसिफ्रा नोजोर होनानै मोजां आरो गोग्गो खालामनानै लायोब्ला जोङो मोजां होनांगोन आरो मानि थाखाय मानो होननानै बुङोब्ला दैया जोंनि थाखाय मोनसे गोनां बिफाव लायो दै नङालासिनो जोङो सुबुं माहारि होन‌ जिब जुनार होन दै लोंला थांनानै थानो हाया बेबायदिनो नोंथांङाबो एसे फोरमायना होदो।
औ नोंथां जिहेथु दै होननानै बुंङोब्ला जोंनि बर'फोरनि सोमोन्दै सावरायोब्ला बेयाव मोनथाम सानथौनि सायाव औ थाफानाय एबा हाबफानाय दैया मोनसे जोंनि गुदि नङा होनबा जेरै हा दै बार अर अख्रां बेयावहाय मोनबा सान्थौनि गेजेराव बर'फोरनियाव दैयाबो हाबफानानै थानायखौ नुनो मोनो अब्ला जोंङो बुंनांगोन दि दै नङाब्लानो सुबुं माहारिया थांनानै थानो हाया। दैनि गेजेरजोंसो जिउआ जिउ मोनो थांनानै थानो हायो। जों आथिखालाव नायोब्ला दैज्लां बोथोराव जायगा लायै जायगा गोबां दैबाना जा सनाय नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां बेफोरो माने बोथोरनि थाखाय जादों आरो बोथोरनि सायाव बोथोरखौ लानानै जेब्ला बोथोरनि आबाद मावनांगौ जायो बोथोरनि आबादावहाय दै नांगौ जानायखाय जानो हागोन
ओ बे समाव जोबोरैनो अखा हयो नाथाय बिनि सोलायै जेब्ला जोंङो गोजां बोथोर अदेबानि मेसें बोथोरखौ नायोब्ला बेयाव जोंङो एसेब्लाबो खम बिबांनि अखा हानायखौ नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव उम जों दैखौ बे समाव जोबोरैनो ओ जोबोरैनो मोननो थाङैखौ नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां? ओ जोंनि बे आसाम आसाम हादबसायाव दैनिखौ सावरायोब्ला दै एसेबां मानि जेंनाखौ नुनो मोनो। नाय जाया नाथाया बालाबारि ओनसोलफोराव नायोब्ला गोबां दैनि सायाव ओ जेंना जानाय दैनि आंखाल जानाय बेफोर सावगारिया जोंनि मेगन सिगाङाव जाखांफैयो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
जेरैबायदियै ओ राजस्थान बे हादर बे हादराव नायोब्ला दैनि जोबोद आंखाल जानायखौ नुनो मोनो ओ जायनि गेजेरजों गोबां ओनसोलावनो दैनि आंखालखौ नुनानै जोंनि आसाम सरका गंफ्रोमबो गामि गामि दै साप्लाय हरनाय बेबायदि मोनसे स्किमखौ लानानै आथिखालाव मोनसे दै जगायनाय राहाखौ खालामना होनायखौ जोंङो नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां औ नोंथां जोंङो बुंनो हायो जे दै थायोब्लासो ओ बिफां लाइफां सोमखोर मिथिंगा गासैबो समायना रमायना जायो होननानै बेबायदिनो जोंङो मेघालय हालामाव अदेबानि मेघालय हादर सायाव ओम बार बुहुम बि खानिनो बयनिख्रुइबो बांसिन अखा हानाय होननानै जोंङो मिथिनो मोनो नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर फोरमायगोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां मानोना जोङो जाहाथे बै बेफोरदिया जोंनि मोनसे मिथिंगाजोंनो सोनारजानाय मोनसे बुंनागोन जेरै जेरै बाथौ जेरैहाय जों आ बार अर दै अखाफोर औ अखाफोरलायनो औ अख्रां हा बेबायदि आरो नोंथां बिनि
औ
गेजेरजों जोङों दा जाबो मेघाल मेघाल हादारसानि बागै बुङोबा गोबां बिफां लाइफां मिथि जा सम्फद बेखौ जोङो मोननो थाङो जेब्ला जोङो जाय जायगायाव जोङो बिफां लाइफां थायो बे जायगायाव जों बांसिन अखा हायो होनना नायनानै बोथोरखौबो जेरै जोङो बिफां लाइफां आरो गोजोन मिथिंगाया गुसु जायो बिनि गेजेरजों अखाया बेहाय बांसिन हानायनि सान्स थायो आरो खाबु थायो मानो होननानै बुङोब्ला बिफां लाइफांनि गेजेरजों दा बैफोर अखाखौ बिसोरो एट्रेक्ट खालायनानै माने गोजोन लाबोनानै बिफां गोजोन लाबोनो थाखाय बिफां लाइफाङाव जा नांगौ बायदियै जोंनो दै नांगौ बेफोरबायदिखौ जोङो बै बिफांफोरा अखानि गेजेरजों जा माबायो बेखौ एट्रेक्ट खालामनाय बायदि खालामनानै दैखौ नांगौ बायदियै जों अखा गाहायाव होनायखौबो जोङो मोननो हायो बेबायदिनो जोङो जोंनि जा ओनसोलाव जोङो नुनो मोनो जेरै जा जायगायाव बारा बिफां गैया बिदिनो बिदि बेबायदि जायगायावहाय बारा अखा हाबांनायखौ जोङो नुनो मोना बेबायदि नुनो मोनो ओनसोलाव बिदिनो जेरैहाय नोंथाङा दहाय बुंदोंमोन राजस्थान बे जायगायावथ' बारा अखा हानायखौ नुनो मोना मानोना बे जायगायाव बारा बिफां लाइफां गैया रानस्राव बालाबारि बिदिनो दै दैनि बेनि बागैथ' बुंबाय नोंथां बिदिनो दैनि बागै जोंनि ओरै ओनसोलावनो होनसै एसे बिदिनो गुहाटि नोगोरमा। गुवाहाटि नोगोरमायाव जोंनिया जारिनि बिबांखौ नायनो थांब्ला गोबां गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै दंग' एबा नालाफोरनिफ्राय जोङो गोबां गुबुंले गुबुंले दै ओंखारनाय खौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरनि
बेयावनो जोङो गाज्रि गाज्रि प्लास्टिक एबा बथलफोर गारनाय। लबारनि बायदि आरि। बेफोरनि गारनायनि गेजेरजों जोंनिया दैया गुबुंले जादों आरो जोङो बे नोगोरमायाव जोङो दैखौ मोननां आ खुब ओ माबा जादों आरो माने मोननांगुवा गासैबो जाहोना जाहैबाय जोंनि सुबुं माहारिफ्रा दैखौ मोजां नोजोरजों नायाखै माखासेफ्रा बिनि ओ गोनांथि बेखौ गाव गेब्रें होननानै नायो अब्लासो बिनि गोनांथिखौ जोङो बुजियो। बिनि थाखायनो जोङो ओ दैखौ गोग्गो लाखिबासो जों जा मिथिंगानि थासारि बेफोरो गोग्गो गोथार जायो। ओ बिदिनो जोंनि जा बे गुवाहाटि नोगोरमा बिनि थाखायनो दै मोजां नोङै आरो बिफां लाइफां मोजां नोङैनि थाखाय आरो बांद्राय गारि मथर खारैनि थाखायनो जोंनि बे गुवाहाटि नोगोरमायाव माखासे दैनि बिबाङा गाज्रि आरो आइरन गोनां जानायखौ खौ जों नुनो मोनदों। आरो बिफां बिदुंआबो बिनि थाखायनो बांसिन गुुरुं जानायखौ जों नुनो मोन्दों ओ खाथियावनो जोंहा दङ'। ओ बुरलुं बुथुर दैमा एसे गुबुंले जालांनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोर खाथि खाला जोङो माखासे मानसि दुमसि सावनानै गारहरनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो। नोंथांनि बायदिब्ला दैनि गोनांथिनि बागै माबायदि सांग्रांथि लाखिनांगौ बिनि बागै एसे बुंहरदों नोंथाङा सुंदयै।
अ जागोन नोंथां ओ जिहेथु गुवाहाटि नोगोरमानि सोमोन्दै सावरायोब्ला बोसोरफ्रामबो बेयावथ' दैया ओ लोमसावबाय थानाय बे थासारिखौ जाबायानो थायो नङा होमबा नोंथां बे लोमसावनाय थासारिखौ थासारिनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो ओ गिबियावनो खालामग्रोनांगोन जे मोनफ्रोमबो दंग' ए अदेबानि नाला बेफोरखौ ओ दैज्लां बोथोर बा अखा हानाय बोथोरा सफैनायनि सिगां फोसाबग्रोनो नांगोन। दंग'फोरखौ नायोब्ला ओ सिगां जेरैबायदि लुजेनदोंमोन। दासिमहालागै बेबायदिनो बियो बेफोरबायदि थासारिया दङ'। बेखौ फोसाबाखै जायनि जाहोनाव दाखोर दाला उम बे बथल आरिफोरा बे सिङाव हाबनानै थाबाय बेनि थाखायनो हाब्रु जानानै दैफोरा बोहैलांनो मोनासै बोहै गारनो हायासै बेफोरबायदि जानानै ओ दैया थांनो लामा मोना आरो नोंथां बे दैया थांनो लामा मोनैनि जाहोनावनो ओ जेराव मेर नो जेरावनो अखा हायो बेयावनो दिदोम थानानै ओ दै बानाया सोमजियो। बेबायदि जाहोनखौहाय नोगोरमानि थासारिखौ नायोब्ला बेखौ ओ मोननो हायो आरो नोंथां लोगोसेनो जोङो उम बेखौ फोसाबनांगौ अदेबानि गुवाहाटि नो नोगोरमायाव मानि थाखाय दैबाना जाबाय थायो बे दैबाना जानायखौ होबथानायनि राहाया मा होननानै बुङोब्ला जों गासैबो सुबुं माहारियानो बुंनांगोन आरो नोंथां सुबुं माहारिया ओ जेराव मेरावनो दाखोर दाला आरिफोरखौ गारो बेफोर गारनानै बे ओ दंग' आरिफोराव हाबनानै बियो लेथेरा हाब्रुजों मिक्स जानानै ओ दैया थांनो लामा मोना जायो जुदि ओ बे दैयारिफोरखौ गारा ओ दै आरिफोर थांग्रा लामायाव बथल आरि फे केटस बेफोरखौ गारामोनब्ला जानो हागौमोन ओ दंग'फोरा एसेबां मानि ओ होबथेनानै थानाय थासारियाव नुनो मोननाय नङामोन बेबायदि दि ओ जानायनि जाहोनाव जानो हागौ बानाया गुवाहाटि नोगोरमायाव सोमजिदों होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो आरोबाव जोङो गोबां समावनो गोबां थासारियावनो दैबानानि जा ओ जानाय जाथाय बेफोरखौ नायोब्ला बोसोरफ्रामबो नुनायनि
हेलौ नोंथां